ओं खोनादोंना?
खोनादों दे नों
ओ दा यो होमबा जों ससियेल मि दियानि बागै एसे सावरायनोसै ना?
औ सावराय जायो।
औ दा ससियेल मिडिया होनना बुङोबा दानि दिनावथ' गोबां गोसारबाय नङा होमबा?
औ औ
गोदोनि दिनावथ' बेफोरखौ फ्राय मानसियानो मिथियामोन आरो बाहायनोबो रोङामोन।
औ
गोबां मानसियानो बाहायसै आरो उन्दैनिफ्राय लाना गिदेरसिम। दा ससियेल मि दिया होनना बुङोबा ससियेल मिडियाजों नों दानि दिनाव गोबां आपग्रेड जानायजों लोगोसे ससियेल मिडियाखौ जाय बाहायदों बियो मोजाङाव बाहायनो रोंनाया मोजां जादों सोरबा बायदिया बेफार फालांगियाव बाहायनो रोंनाया बिरा प्रफिट जादों आरो जाय बदिया बाहायदों बिसोरो माखासे इनकामावबो बाहायनो रोंगोन आरो। बे बेखारावबो नङा ओमबा। दा ससियेल मिडिया माबायाव नोंथाङा दानि सोलिफुनाय समाव
औ
माबायदि बाहायोबा मोजां आरो माबायदि माबायोबा ओ बाहायोबा गाज्रि बिनि बागै फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा?
स'सेयल मिडियानि गेजेराव बाहायनो रोंबा मोजां दानियाथ' स'सेयल मिडियानि मबाइल फन मबाइलखौथ' इउस खामो। जों बेजोंनो जों बिजोंनो माने मबाइलखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनो रोंबा मोजां जायो आरो जेरै सस मबाइलनिफ्राय जोङो गोबां माने जेनेबा गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो दे
औ
बहाबा बहाबा मायबा जाब्रबथाय जाबा जों बेखौबो मिथिनो मोनो बेफोरनि खौरांखौ जों मि थिनो मोनो बेनिफ्राय जोङो जोङो बै बैफोर मबेलजोंनो आरो बै मबाइलजोंनो जोङो मोन जों जेनेबा हायै जोङो मोननैसो कुइसन एन्सारबो जों नायगिरनानै नायगिरना मोनो। बा जों रोङिखौ जोङो जे जोङो खायसे बाथ्रा मिथियौखौबो जों सोलोंनो हायो। बै मिथियै रावखौ जों सोलोंनो हायो। जों बिदिनो हायो आरो सोलोंनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों।
औ
आरो जाय खामानियाव नोङो बाहायनाङा बाहायनो रोङा बै खामानियाव नोङो बांद्राय बाहायबाथाय मबाइल नायनाय बा गेम गेलेनाय बेफोराव बाहायबाय थाबानो गाज्रि जायो। आरो दानियाथ' गोबां गथ'फोरानो उन्दै उन्दैफ्रायनो मबाइलखौ नायो। बिदिनो गाज्रि जानो हमो आरो गथ'फोरा बिदिनो मबाइल नायो मबाइल नायनायजों लोगोसे फरायनायाव गोसो होआ मबाइलाव मबाइल नायनोसै बिनिफ्राय गेम गेलेयो। बेफोरबायदिसानो गथ'फोरा फरायनायाव सम होनो हाया आरोना। बिदिनो गाज्रि जान हमो बेदि बेनि थाखाय बेफोरनि थाखाय गाज्रि आरो बाहायनो रोङाबा। जुदि नों बाहायनो रोङो बेफोर बेबो मोजां नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन ना?
औ
औ
दा स'सियेल मिडिया गोदोनि दिनावथ' स'सियेल मिडिया गैयिनि गैयि समाव गोबां प्रब्लेममोन नङा होमबा? ओ खबर लानाय ओ खबर मोननाय न'नि जाथि खुरमानिफ्राय खबर लानाय खबर मोननाय। ओ नायनो लुबैनाय स समफ्राव नों थांनानै नायहैनांगौ जायोमोन दानि दिनावथ' आरो स'सियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगो जों भिडिअ' कल खालामनानै थांलायनायनि गोनां गैया जायगायाव थानानै नायलायनो हायो नङा होनबा। दा फरायनायनि बेलायावबो ससियेल मिडियाया गोबां ओ मदद होबाय गोदोनि दिनाव थ नों माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय ओ लेखा बायनो गोनां जाथारोमोन। नङा होमबा दानि दिनाव थ' ससियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगो नों माबा मोनसे सोलोंनोबा नों दायरेकट गुग्गोल बा इउटुबाव सार्च खालामनानैल' मा सों लांनो गोसो जों बेखौ मोनो नङा होमबा दा ससियेल मिडिया खौ खायफाया ओरैबायदि मुलाम्फायाव बाहायदों बेफार फालांगि नङा होनबा दा बैसो खायफा खायफा या नों गावनि रोंगौथि गावनि माबा मोनसे एक्सपिरियेन्सफोरखौ देखायनानै गावनि रोंगौथिफोरखौ देखायनायनि बेयाव मुलाम्फा खालामदों। सोनबा बायदिया बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामदों सोरबा बायदिया माने नंखाय ओरैनो माबाफोर जानला मोनला फेसबुक बायदिसिना ससियेल मिडिया बेफोराव बाहायनानै गावखौ गाज्रि सिनायथि होदों गाज्रि देखायनानै लादों बेफोरबायदि नङा होमबा दा जाय बाहायदों बिसिनि थाखाय ससियेल मिडियाया गोबां मोजां बाहायनो रोंनायफोरनि थाखाय थाखाय ससियेल मिडिया खौ आरो जाय बैसो गोरलैफोरा जाय बाहायदों बिसोरनि थाखाय गाज्रि आरो ना दा उन्दै बैसोफ्रावनो दानि दिनाव थ' नुनो मोनासै क्लास
औ
थ्रि फरफोरनि बाहायनाय नुनो मोनसै स्टुडेन्टफोरखौ नङा होनबा ना दा बेफोरखौ बिमा बिफाया नोजोर होयोबा दा उन्दै समाव जाय गथ'फोरखौ क्लास टेन टेन पास जाखांनायनि उनाव ससेल मिडिया फोरखौ बाहायनो होयोब्ला मोजां आरो माने नङा होनबा दानि दिनावथ' आरो ससियेल मिडिया होनना बुङोब्ला बा फेमिलि थानानै नायजाया
औ औ
मोजां गाज्रि सब फैजोबो नुजोबो आरो जोंनि बर' समाजाव ससियेल मेडियाया आइजोफोर माखासे आइजोफोर दं बा माखासे हौवाफोरबो दं दा मोजां गाज्रि गोबां बायगासिनो दा बैफोरखौ होबथानो थाखाय नोंथां थां नियाव माबा मोनसेफोर राहा दं नामा बेफोरखौ फंनैसो बुंनो हागोन ना?
आंथ' जों होबथानो थाखायथ' नोंथाङा बुंनो हायोबा एसे बुंनानै होदो आं माने नोंथां एसे बुंना होग्रो।
दा बैफोरखौ जाय गाज्रियाव बाहायदों बफोरखौ स बोथारनि थाखायबाथ' ओ गामियारि समाज थागोन मोनसे नंङा होमबा?
औ।
गावबागाव गामियारियाव गावबागाव गामि र माबा मोनसे थांखि लानानै दोनोबा फुं हाबथानायनि मोनसे राहा आरो ओनसोलाव जाहबाय दा ससे मिडियाफ्राव रिल्स बायदिसिना आगारो बैफोरखौ माने नोजोर लानानै ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा
औ।
माबा मोनसे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय माबा मोनसे इफेक्ट जानाय माबा मोनसे गाज्रि सोलोंथाइ मोननाय गथ' फोरखौ आ मोनसे गाज्रि लामाथिं लांनाय भिडिअ बायदिसिना होनायफोर नुयोबा ओनसोलनि दैदेनगिरि फ्रा बुंनानै होबथानो हानाय राहा थायो आरो जुदि बायसान्स बैफोर बुंनाय फोरजों बा गामियारिनि नेम खान्थिफोरजों बुंनायाव मानिया बा पुलिस प्रखाखन एबा आयेननि
आइ एनि गोनां थिर औ।
ओं आयेननि राहा लानो हायो आरो जेनेबा
औ।
दा गोदोनि दिनावथ' बैफोरखौ बाहायग्रा मानसिया गोबां खममोन।
औ गोदोनि दिनावथ' जोंनिया बेफोरबायदि गैयानो स नुनोनो मोनामोन। गोदो बिनिखायनो सोरबा मायबा जाब्रबथाय जाबाबो मिथिनो मोनामोन गोदोबा बिदि खबर लानो मोनामोन दाथ' जोंङो बहाबा गोजानाव थाबाबो जे खबर लालानायनो मोनो। गोदोनि दिनावथ' जोङो बिदिनो जोङो लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन खबर लानो थाखाय लाइजाम लानानै डार्क न' बा पस्टाफिसावसो हैनांगौ जायोमोन आरो जोङो लिरनानै। होमबासो जों बिनि बिनि खौरांखौ मिथिनो मोनोमोन आरो। दानियाथ' बिद दि बिदि गोनांथि गैला दानिया गावबा गाव मबाइल फन दं दङ। मोनथिनोमोन नो।
उम। दा ससियेल मिडियाखौथ' जों बर' लाइमोनफ्रा खायफाया गावनि रोंगौथि देखायनानै गोबां मुलाम्फा खालामदों आरो खायफाया
औ।
औ। बिफाया गाव रोंगौथि गैयालासिनो जानला मोनला गावनि
जानायबो जायैबो हगारनानै गावखौ गाज्रि सिनायथि होदों नङा होमबा?
औ औ
दा जोंनि बर' समाजाव आंनि साननायाव आरो ससियेल मिडियाया गोबां इफेक्ट खालामदों माने उन्दै उन्दै दा फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनि थाखाय माने गोबां फेगार आंनि साननायावबा माने
औ औ औ।
फेसबुकआ बायदिसिना इउटुब खुलिबानो जोंनि बर' लाइमोनफोरनि बर' आइजोफोरनि माने बबेबा नांलायनाय बबेबा खनथ्र'बार सि खारनाय। दोनखारलांनाय बेफोरबाय दिल' नङा होमबा। दा बैफोरखौ ओ बैफोरखौथ' जों दा दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो खोनासंगथावा बा देखायथाव जाया नङा होमबा?
थ' नोंथांखौ आं मोनसे बाथ्रा सोंगोन आरो जे जों बिदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिदि बा सोरबा बिदि बेफोर बाथ्राखौ माने हो हो होनो नाङा होननानै आं सानो आरो नों थाङा सानोना साना?
औ बेथ' सियर बेफोर खौ आरो फाहायिआानो मोजां नङा होमबा जोंनि इयुन जेनेरेसनाव नङाबा दा जेरैबायदि सोलिदों बेनिख्रु बांसिन जाहैगोन नङा होमबा? दा बेफोरखौ होबथानाया नों आं बयनिबो खामानि आरो
औ औ
जेसांनो होयो एसांनोथ' मानसिया सोलोङोसो मोजांखौ ला लाया नाथाय मानसिया जोङो मोजां जाथों होननानै खायसेया होयो खायसे आरो एसे फिउस मोननो थाखायबो होयो नालाय नाथाय बिनि बिफोर खौ होननो नांगौ। ना आरो ना
औ
बेफोरखौ होबब्ला जों गेदेरालल' गथ' फिसाफोराबो आजिखालि दानि दानियाथ' गथ'फोरा बांसिनानो फाइभ सिक्स सेभेननिफ्रायनो मबाइल बाहायो। बुंनो थाङोब्ला बेनिखायनो बेफोरखौ- होनो नाङा आरो
औ आ दायो होमबा नों थांजों सावरायनानै गोबां खोथा सावरायनानै मोजां मोनबाय जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ औ गोजोनथों